अ आब' आब' मा खालामदों औ खो खोनादों आब' उन्दुबाय
उम
ए
मा खबर लै? अनला अनला मैखुन ओं सिबु सिब्रु एव
उम
नाय
ए गोथाव नामा?
गोथाव गोथाव
उम
मा खबर हा
खबरा बिदिनो नोंखौ गोसोखाङो सम सम ओंखायनो रायलायनाय जाबाय आरो बायदिसिना
फैदो
हो
फैबाय
आं फैबाय फैनायालाय ओमफ्राय नै दा दङ बेयावनो
मोनजा
बिसनायावनो ओंख्रिया जोंना सबायजिसोलै सबायाइ गोजासो ओमफ्राय दाउजों आलु संख्रि गो बाब होनानै संदों बेववाइआ जानो हायासै ओमफ्राय
बेवाय
दों बेवाय ओं
मोजां
लाय सोर सङा?
बिहामजो रानि
उम फाग्लि मुं मुं लानो हा नाङानो बेयाव रायलायबा उम खोनथानो नाङा
खामसावसो
ए खामसाव साव नामा? उम
ओमफाय दिनै मा मा मावखो सानाव?
मा मावनो उन्दुबाय थाबाय आरो मा मानसे
नोंनाव उन
इन्दुलाय सिकारलाय उन लाय सिखारलाय बेरायलाय दसे मोसौ खालाय
ए मोसौबो खालायो नोङो
हायाबा माथो
उम अखाहानो नागिरदों नामा नोंसोरनिथिं?
उमहो
जोंना एसे खोरोमगासिनो दङलाय हागोनसो नामा
ओं हाथों हाथों
उम मैखुन थरलाखौ मोना-मोनथ्राखै दासान्दि
दा मोनबावो नामाब्रा
मानो मोना जानांग' दाबायदिनिखि ना बिनि बोथोरा माबाल' सान साननैयावनो जोबजोब गो नामा।
उम
दाख्लै बुम ओंखारसारनायमोन नामा?
उम
जाबावनांगौमोनलै खेबसे
उम
मैया लाबोफागौमोन आं आमबाय गैया हा
मोनबा खबर हरगोन आं लांफैयानो माथो
थांनांगौवनो थाबोजोबखायो माथो राङा।
ट्रेनाव हरफागोन आं
जागोन दे
उम
जानायथारबावनांगौ मैथाजों जानांगौ ओमफ्राय आलुजों जहल संजागोन ना संजाया? भाजाल जाजायो‌ नामा बियो
मैथाजों जाजायो मैथा जों गोथाव जायोना।
उम मैथाजोंनो जोंहा दाख्लै ओरैनो गोजासो एवना जादों।
उम मैथाजों मोजां जायो गोथाव गोखै बारा लावलाव जानाङा खम जा
उम
अ इ दाखालि ओम जा बुरजा बुरजा बेरखावबाय गासिनासो गारबोजोबबाय बिमाया
गासोना गारबोनो?
बे एम एम्फौ अरोना गुवार गुवार जाजोबबाय बे थुमेन थुमेन खर'आ
उम
जानानै रावबो नायासै बागानाव बे फुजोबबाय जांबा गुवार गुवार
थोस लसलै होमबालाय
उम माथा औ माथा
उम उम उम माबा बे थफिहांनाय थफिहांनायावनो खानानै जानांगौ आरो ने?
औ औ
उम देनथायासो गोथावखा ओरैनो देनथाखौसो जाखायो बांसिन।
देन्था खर एखे मा देन्था नि खोथा
जायखियाथ' देनथाया गोथावसिन
खर'आ गोथावसिन जाम्बा नों खर'खौ मोनजायफेराखैना बे बिबार बारनायखौ नों मोनजा फेराखै
ए बिबार बारनायखौ जा अबथो मोनजानांगौ जोंथिं?
जेनेबा बे एसे गा गेवलाङोना खर'आ बे गोथावसिन जायो थासिम संदो बरिया गोथाव जायो
उम लबार बागानाव बेरोना नोंसिनियाव
उम उम
न' खाथियाव बेरला बाया एरैनो
न' खाथियाव मानो बेरनोबो थाङा
ए आंलाय बेरला बायो नंदों।
बेरा जायगा जायगा बेरो मालाय
होम
जायगा जायगा बेरो ओइ उरि हापाव माबानाया बेलाय
उर उरि हाफाव बेरो उम। जौ सङाखै?
फुङाव माथो बुंदों।
जुमाय संनाय होनो नामा नोसिनिथिं।
लोंबवदोंसो आं। उम
सिब्रु‌ ना सिब्रुआ अ बायनाय ना खानाय नोंसोरलाय?
है बाजि मोनखौ लायदा।
बिसिना न'आव दं ना
न'आव बै दैमागुरं गायनानै दोन मोन ना ओमफ्राय मोजां मोजां ओंखार नायखाय
उम उम। दै गलांग्रायाव गायजायोना? बेदरजोंसो जानांगौ बिदिखौ नोंसिना माबा ओरैनो गोजासो जाबाय।
जाया माथो बेदर बायनो हाया जोहा।
उम आं जोग्लावरिजों दाउजों जि जानो लुबैनानै दं मैया मैथाजों जाबाय गोखाखा मैथा मा माबाजों जोग्लावरिजों नाजों जाबाय गोखा
मोजां आरोमाथो।
दाउ रि थिथिजों जानो लुबैदों।
लाहोयो आंनाव फिसा फिसा।
बानलु बुरदोन होलायनानै गुलमरिस पानलु बुरदोन बुरि थख अन ओमफ्राय मा? हांसो गारमाय बिदि होनलायनायखौ होनानै।
जानो लुबै गासिनो बिदि। जानो जानो होनदय अनलाजों सिथार आंथ सिथारनो बायोना। आंखौल' आसा खालाम
नोंसिना दाउवा बेसे बुरजाब्रा।
दंङ आरो एसे फिसा फिसा जाथाव जाथाव जांहांबाय।
बिदिखौनो जाखानांगौ बोलो फैयोनो बोलो जायो थै जायो।
आंनो बोलो नाङा हाइ।
मानो? मानो? बोलोगोरा खामदो। उम
आंनोसो बोलो नांगौ एसे होनदों।
उम ग‌गासो मोनसिगोन नामालै आंलाय।
औ दे।
गारामा बोब्रा बोब्रा मोनगासिनो।
रावबो गैया नामालै?
रावबो गैया हारसिंसो। सासेआ खामानिनिफ्राय फैसिगोन खोमा। जिबा जियावसो फैयोना बेयो जिबा जियाव गयो नालाय
औ
खामानिनिफ्राय ओमफाय जिबा जिबा फैयो नालाय आधा घन्टा लादो आधा घन्टा एक घन्टाजों सफैयो जेनेबा एखमबा अबबा हाबबोयोबा।
हा?
पास्था
कयतायाव थाङो बे गथ'आ?
आदैया?
सो होनदों
उम आ आदैयाथ' माबायावसो थाङो बेना सातथानिफ्राय ओइ सासे थाग्राखौसो होनदों। सासे लोगो थाग्राया
याव बेनाम दासान्दि बेलासिनि जागासिनो दंना दस जिबाजियाव गयो ओमफाय ओरैनो फैनाय मानाय अखमबा खरस खालाम बोनाय मानाय लेट जाबोयो।
ए ए उम
माथो खालामनो
उम
गाबोन जोंनाव फैदो।
मा लायनोसै थाङां।
उम नोंना लोगोआ जा थगायो आंखौ।
जि गारजिदा
नंगौ बायदि ज' गैया बायदि ओइ
आसरिद मोनदों दहाय
ओम नोंखागौसो बुंनाया।
आं सासेयानो खोन्थाहरदों होननानै बुंदों।
उम जेन'बा नंथारा दे आयु
उम रा मादैजोंसो ना माजोंसो होनदों मारैनावसो थांदोंना माबा होनदों।
इबथिथास होनायफ्रा जेनो मैया मैया दं फैयो न'आव ओंखाय माबा दानि बिब' फैदोंबा जोंना
उम
खिथा फैबाय ओइ उमुखखौ नुदों नोंलोगोखौ होनना।
उम बिलोगोखौ
उम ओइ आ
ओं मा मा
उम नोंनो जोंनाव माइ गायनो फैदोब्रा।
हा बाहायला माथो आं
बिगासेल' जा देर बिगाल' जामबिलाय।
दा
गायनो रोङा दा?
देर बिगा देर बिघा साथाम गोजोन साथाम साब्रै गोजोन दङ न'आवनो।
आङा बिबाजैफोरखौ बेवाइफोरखौ गायहोआ ना।
मावैयाबो जायाबो
उम नों गायबैद ब्ला एसे
आं दानो बिरखारलां
बुजजा सिनायजानो गायफैलाय।
मानो सिनाय जानो आं जेनबा?
ओइ नाङालै ओरैनोसो होनदां नोंखौ। दानो सि नायजायो देनां हिनजाव
बिमायानो दानजोबलायो रावखौबो लेंंहरलाया नोंसना एथ' बुरजा मानसिङाव
उम सोलाबा नालाय गासिबो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
आं खालमासे थिगसे आबाद मावगोन एबार बोसोराव मावा आङो।
औ
दैज्लां बायबाथाय मेसेंनि आलु गायगोन जुखाम गायगोन
हैय खुगाल' लाब गैया जानलामानला दा बुंखा आं नि सिगाव
मावगोन आङो आबादारि जानानै जागोन आं
अई नङादा? मावसोग्राखाय।
मावा जायो नामा आं मावनानै जाग्रानि फिसा मावलांनानै जालांगोन आंबो। मा?
अबे हायाव मावगोन नोंलाय?
मा सोरनिहा नांलायगौ आदि लागोन बन्दक लागोन मेरलला आजां गाजां मावगोन दांगोन। जागोन
माहाजोन जागोन।
आ मा दालाय
उम सिन्था गैया।
ए्ल' जरा
खुरा जायो। आखाइजोंबो मावनानै देखायगोन आङो नायल' उम